खोनादों औ। दा जोङो हबा ससियेल मेडियानि सायाव सावरायलायनो हागोन नामा?
औ जागोन नोंथां।
औ। होमबा ससियेल मेडियायाव जाहैबाय बुहुमनाम फोनांजाबनाय मोनसे बुहुम फोनांजोबनाय मोनसे अ
बिजों।
बिजों, बेनि गेजेरजों, जोङो बुहुमाव अ थानाय साफ्रोम सुबुंजोंनो गोरलैयैनो फोनांजाबनो हायो। अ आथिखाल मुगायावहाय ससियेल मेडियानि बाहायनाया अ गोबां बिथिङाव जानो मोनो जेरै फरायनाय लिरनाय। अ
बायदि आरो अ फोनांजाब हाबाफारियाव अ जोङो ससियेल मेडियाखौ बाहायनाय नुनो मोनो। ं बेजों लोगो
बिनि ओ बिनि
हेलोव। हेलोव। ओ ससियेल मिडिया होननानै बुङोब्ला ओ नोंथांमोन बुंनाय बायदिनो। आं बुंनो सानदों ओ। ससियेल मिडिया जाबाय जोंनि बुहुमनाङैनो फोनांजाबनाय मोनसे बिजों नोंथाङाबो बेखौ बुंदों दा बिनि गेजेरजों जों मिथि मिनो हयदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंङो बुहुम नाङैनो बुहुमखौ मोनसेल, ओ दालां बायदि खालामनानै दोननो हायो दा बेखौनो जोंङो ससियेल मिडिया होननानै बुङो आरो दा ससियेल मिडियाव गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जानांगौ। ओ ससियेल मेडियाआ गोबां गुबुन गुबुन दाजाबनानैसो मोनसे जादों, जेरै ओ इउटुब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टुइटार आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन माखासे ओ ससियेल मिडियानि बिजोंफोर जों मोननो हायो दा बिनि गेजेरजों जोंङो ओ दान्दिसे समनि गेजेरावनो गोबां माखासे, गोजाननि जायगायाव जा माखासे जाथाय जानायफोर गोजाननि खौरांफोर आरो गोजाननि गुबुन गुबुन माखासे मिथि मोनैफोरखौ जोंङो, ससियेल मिडियानि गेजेरजों दान्दिसे समावनो मिथिनो मोननाय जायो। आरो, बे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जोंङो माखासे गोबां हेफाजाबफोर मोननो हायो। जेरै फरायनायनि बेलायावनो होन माखासे आनजादनि बेलायावनो होन, आरो बेबायदिनो माखासे ओ मिथिनो मोननाय खामानिफोरखौबो जोंङो ससियेल मिडियानिफ्राय नायनानैनो सोलोंनानै हायो। जेरै हमनानै ला जोंङो माबा मोनसे, ओ आनजादनि थाखाय माबा मोनसे ओ, आयदाखौ जोंङो रोङाखैमोनब्ला बेबा माबा मोनसे सोंनायनि फिननायखौ जोङो हायाब्ला। बेखौ जोंङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गुगोलनि गेजेरजों जों बेखौ गुगोलाव सार्च खालामनानै जोङो गोरलैयैनो मिथिनो हायो। दा बिनि गेजेरजों जोंङो सासे फरायसाया ओ बे खामानिनि गेजेरजों गोबां हेफाजाब मोननो हायो, बेबायदिनो जोंङो ओ माखासे आयदाफोरखौ जोंङो आन थाखोआव जोंङो सोलोंनानै मोननाय जाया, बेफोरबायदि थाखो सोलोंनानै मोनिफोरखौ जोंङो गुगुलनि गेजेरजों। सार्च खालामनानै जोंङो गोरलैनो मोननो हानाय जायो आरो। दा बेफोरखौनो जों ससियेल मिडिया मिडिया होननानै बुंनो हायो आरो, नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानबावो नामा?
ओ औ आं बुंनो सानगोन, नोंथा जोबोद मोजाङै फोरमायलांबाय। ओ ससियेल मेडियावहाय जोंङो ओ जोंनि फरायसाफोरनि थाखा गोबां मोजां ओ मोनसे खाबु लानानै फैदों। नाथाय जोंनि आथिखाल मुगायाव बे मोजांजों लोगोसे गाज्रि गाज्रिया जेब्लायबो, थाफायो बेबायदिनो ससियेल मिडियानि बिजोंङावबो जोंङो नुनो मोनो। ओ माखासे सेल ससियेल मिडियानि बाहायनायावहाय जोंनि गोबां लाइमोनफोरा। ओ ओ ओ गोहोम खोख्लैदों। ओ जाउनावहाय ओ गावनि बेसेन गोसा समफोरखौहाय बांद्राय ससियेल मिे मिडियायावहाय बाहायनानै। ओ गावनि बेसेन गोसा समखौ ओरैनो थांगारहोदों बेबायदि बिदिन्थि हिसाबैनो जोंङो बुंनो हायो अ फेसबुक आरो, ओ इन्सटाग्रामफोराव गोबां ओ रिलफोरावहाय रिल नायनानै सम ओरैनो बारगार हरनाय ओ आरो बिनि अनगायैबो सोरनिबा बायदिसिना भिडिअ' बा फट' आप्लद खा खालामनायावहाय ओ साना हना बायदिसिना गाज्रि ओ कमेन्ट खालामनाय बेफोरबायदि बिथिंखौहाय जोंङो ससियेल मिडियानि ओ गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव नु नो मोनो। जाउनाव माखासे ओ बिथिङाव ओ जोंनि लाइमोनफोरा खैफोदाव ओ गोग्लैनांगौ गोनांबो जायो। ओ मानोना बिसोरो साना हना सोरबा ओ सोरनिबा ओ सानस्रियाव बा सोरनि बुंनो माबा मोनसे लानायावहाय ओ गाज्रि माबा मोनसे कमेन्ट होनानै गाव खैफोदाव गोग्लैनांगौ जायो। ओ बिनि आरो बिनि सायाव ओ नोंथाङा माबा बुंनो सानबावगोन नामा?
औ औ नोंथाङा थारखौनो बुंदों। ससियेल मेडियानि गेजेरजों आथिखालाव माखासे खैफोद जानायखौबो जों नुनो मोनदों। ओ ससियेल मेडियानि गेजेरजोंनो माखा माबा मोनसे जाथायखौनो नंखाय फोसावनानै सासे मानसिखौ गाज्रि थासारि खैफोदाव खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदिनि थाखाय ससियेल मिथियाखो ससियेल मिडियाया आथिखालाव गाज्रि थासारिखौ लाबोनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो। नाथाय ओ जोंनि गेजेराव जों बुंनो हायोदि ससियेल मिडिया बाहायनो रोङोब्ला जोबोद मोजां। नाथाय आ थिखालनि गोबां सुबुङा बाहायनो रोङि खायसोबा गावनि नांगौ खामानियाव माबायदि बाहायनांगौ माबायदि बाहायोब्ला मोजां जागोन बेफोरखौ बाहायनो रोङियावसो जोंङो ससियेल मिडियाखौ गाज्रि होननानै बुंनो लादों आरो आथिखालाव। नङाब्ला जोंङो ससियेल मिडियाव गोबां हेफाजाब बबो होयो होननानै जों बयबो मिथिगौ बिनि थाखायनो ससियेल मिडियाखौ जोंङो मोजाङै सालायनो रोङोब्ला बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो मोजाङै थांनो रोङोब्ला ससियेल मिडिया सासे सुबुंखौ इयुनाव सासे जाफुंसार खालाहोगोन होननानै आं सानो आरो। आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जोंङो गोबां मोजां मोजां जानायखौ नुनो मोनदों। ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो गावनि जिउ राहा दानायखौ नुनो मोनदों। जेरै सासे इउटुबारा इउटुबनि गेजेरजों गोबां रां खामायनो हादों सासे फेसबुक सालायगिरिया फेसबुकनि गेजेरजों गोबां रां खामायनो हादों। बेबायदिनो गुबुन गुबुन एपफोर जेरै ओ इन्सटाग्राम, टुइटार बायदिनि गेजेरजोंबो खायफा गोबां सुबुङानो गावनि जिउ राहाखौ दानानै लानो हादों आरो बेबायदिनो जोंङो गोबां माखासे गिदिर गिदिर इउटुबारफोरखौबो जों बेबायदिनो ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जाफुंसार जानायखौबो नुनो मोन नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जों गोबां बिदिन्थि मोननो नोंथांबो बेखौ मिथिगौ नङा होमबा।
औ नोंगौ नोंथां। उम बेनि गेजेरावनो आं बेखौ फंनैसो बुंनो सानगोन जे ससियेल मेडियाया आथिखालावहाय ओ मानसिफोरखौहाय जोङो फोनांजाब दोंबो आरो माखासे खेथ्र'आव बेखौ जोङो मानसिफोरनिफ्राय गोजानबो बुखावनानै बा एबा गोजानबो खालामनानै लाबोदों। जेरै बुंनो हायो जोङो फोनांजाबनाय होनोब्ला जोङो आथिखालाव जोङो दा आथिखालाव सोलिबाय थानाय बे साननैसोआव जोङो ओ गोबां सोमावसारनायफोर खौ नुनो मोनदों। सोमावसारनायनि जोंनि भारताव आथिखालाव बायदि सोमावसारनाय जागासिनो दङ। बे सोमावसार नायावनो जोङो ओ सोरबा सासे मानसि बा सोरबा मोनसे हानजाया जे उमुख जाय जायगायाव ओ दिनै ओरैबायदि सोमावसारनाय जागोन होनबानो बिनि गेजेरजोंनो बुहुमनि बा बे जायगायाव थानाय बाय सुबुंफोरा मोनथिनानै बे सोमावसारनायाव बाहागो लादों। बे सोमावसारनाया ओ जोंनि समाज सालाय नायनि मोनसे बिजों। बे समाव अ बे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो बायदि सोमावसारनाय सोमावसारनाया अन लाइन बा जोङो ओ मोगथांव सोमावसारनाय एबा अनलाइन सोमावसारनाय जों बेबायदि सोमावसारनायखौ आथिखालाव ओ ससियेल मिडियानि ओ बिजोंजों जोङो हायो। नोंथाङाबो बेनि सायाव माबा बुंनो हागोन
औ नोंगौ ओ माखासे सोमावसारनायफोरखौ जोङो ओ मोगथाङाव मावफुंनो हायाबाबो जोङो ससियेल मिडियाजों मावफुंनानै जाफुंसारनायखौ जों गोबांखौनो नुनो मोनदों आथिखालाव ओ माखासे गोबां खामानिखौ नुनो मोनदों दि माबा मोनसे जेरै जोंनि सरकारा माबा मोनसे गोरोन्थि मावोब्ला बेखौ जोंनि पाब्लिकफोरा नुनानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों माबा मोनसे बाथ्रा बुङोब्लानो बे खामानिया खैफोद जानायनि सोलायै मोजां थासारिसिम जानायखौबो जों नुनो मोनदों ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंबो माखासे गाज्रि थासिरिखौ मोजां थासारियाव जांख्रि ससेयल मिडियानि गेजेरजों जांख्रिखांनानै मोजां थासिम लाबोनाय जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जों गोबां ओ मोननो हायो जेरै बबेबा मोनसे हारिखौ माबा मोनसे गाज्रि सोंखारियोब्ला बे सोंखारिनायखौ जोङो ससियेल मिडियायाव माबा मोनसे बुंफिननानै बेनि बागै जोङो मोनसे सुस्रांनाय थासारिखौ जों लाबोफिननो हायो आरो जेरै जोङो बिदिन्थि होआलासिनो जों जोङो गोबांखौनो नुगासिनो नाथाय बेयाव जोङो रायज्लायनाय जायाखौनो बुंनांगोन आरो
नंगौ नोंथां ओ बेनि गेजेरजोंबो ओ बेनि गेजेरावबो ससियेल मेडियाया जोंनि गेजेराव जोंखौ ओ माखासे खेथ्रआव बुखावनायबो लाबोयो जेरै जोङो बांद्राय ओ ससियेल मिडियायाव गोदोसोनानै थायोब्ला जोङो गावनिनो गावनि न'खर बा गाव ओ समाजावनो जोङो गावनि गावखौनो गोजान खालामनानै लानाय बायदि आथिखाल जोङो बिथिङाव नुनो मोनो जोङो ओ सिगांनि समजों जोङो रुजुनानै नायोब्ला सिखुलनि गथ'फोराजोंनो बेलासि जायोबा सिखुल ओ फ सालि गखांनायनि उनावहाय गथ'फोरा बेलासि समाव गावबा गाव गामियाव फोथारावहाय थांनानै ज' ज' गेलेहैयोमोन ओ दुगैहैयोमोन दैयावहाय ओ नाथाय जेब्लानि फ्राय ससियेल मेडियानि बिजोङा जौगानायनिफ्राय जौगाबोदों आरो बयनिबो आखयाव गंफा गंफा मबाइल फैदों अब्लानिफ्रायनो जोंनि ओ जोंनि समाजावहाय ओ मानसिफोरनिफ्राय गोजाननिफ्राय गोजान जालांनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथाङा माबा बुंनो सानगोन नामा बेनि सायाव?
औ नंगौ ओ ससियेल मिडिया बाहायनायनि बा ससियेल मिडिया ओंखारनायनिफ्राय जोंनि समाजाव माखासे गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौबो जों नुनो मोनदों जेरै ससियेल मिडिया जेब्ला फैयाखैमोन बै समाव जोङो गामियाव गोबां सुबुंफोरानो गावजों गाव ज' ज' थालायनाय गेलेनाय बायदिसिना रंजानाय बाजानाय मेथाइ खननाय मोसानाय ज' ज'यैनो जों खौसेयै थालायोमोन आरो बेजों लोगोसे समाजनि माबाफोर खामानि जायोब्ला जोङो खौसेयै जानानै खामानिखौ मावनायखौ जों गोदो गोदाय नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव ससियेल मिडिया ओंखारबोनायनि उनाव आथिखालनि गोबां लाइमोनानो गावनि गाव गावनि मबाइलावल' बा टिभि बायदिफोरावल' बेस्थ' जानानै थानायखौ नुनो मोनो ओ बिथांमोना गामियाव बा माखा माबा मोनसे खामानि जायोब्ला ज' ज'यै ओंखारलायनाय खामानि मावनाय बेफोरखौ बावगारलांनो हमबाय मानोना आथिखालनि सुबुङा बांसिनानो ससियेल मिडियााजोंल' नांथाबनानै थानायखौ जों नुनो मोनसै माबा मोनसे खामानि मावनो लायोब्लाबो बे खामानियाव नांथाबालासिनो दान्दिसे समावनो गावनि मबाइल बायदिसिना आव नांथाबाय थानायखौल' जों नुनो मोनो बे बे फोरनि गेजेराव जोङो ससियेल मिडियाया माखासे गाज्रि गोहोम खोख्लैदों होननानै जों बेफोरखौनो बुंनो हायो आरो।
उम नोंगौ नोंथां। ओ नोंथाङा ओ बुंनाया गासैबोथार बिनि अनगायैबो ससियेल मेडियाया जोङो ओ आथिखाल बिथिङावहाय गोबां मोजां आरो गाज्रि गोहोमखौ खोख्लैनानै लाबोदों। नाथाय ओं गासै जोङो बुंनो थाङोबा ससियेल मिडिया